मा खालामदों नोंथां?
नै दंलाबायो ओरैनो गोदाव सोराव।
आ।
गरमथार बोथोराबो।
औ। गरम। बेरायाखै जेरावबो?
गरमखायनो बेरायनो थांनो बारा दं सानदुं गोसोना ओंखारलांनोनो बायोमार। थो।
उम। एसे बेरायब्ला गोजान गोजानसो बेरायनांगौलै।
नोंलाय थांयाखै जेरावबो बेरायनो?
आंथ एगजाम दं मोनालाय दा बेरायाखै सिगां बेरायदोंमोन।
बेरायहैनांगौमोन। बेरायनायालाय।
उम। जोंबो इक्जामा दिनै जोब्बाय नालाय एरियार दं एरियार इक्जाम जोब्बाथाय बेरायहैनोसै लोगोफोर जनो सरलपारायाव बेरायहैनो नागिरदों जों।
सरलफारायाव?
औ।
माबेयाव बेलाय सरलफाराया?
बे सरलफाराया कक्राझार डिस्ट्रिक्टआव बे ओरै साहाखैजा साहा सोनाब खना ओरै भुटान बरदार जाहैयो इन्द भुटान बरदार।
मा जायगा बेयो सरलपारायालाय?
बे पिकनिक स्पट रखम जाहैबाय ओरै दै दै बोहै बोयो ओरै भुटाननिफ्राय दुगैनो थाङो मानसिफोर बेयाव
दुगैनो दुगैनो मोजां आरो ना?
औ दुगैनो मोजां नोगोद साफा दैया
दैया ओमफ्राय गुसु जायो नामा?
दैया गुसु औ। उम बिराद मानसिफोर जायो बेयाव सानफ्रोमबो थांसो गारो।
गोलोम बोथोराव औ गोलोम बोथोराव मोजां होमबा ना दुगैनो?
औ मोजां।
खोनाबाय थादों खोनानायालाय थांनो सानदोंमोन मा जायोथाय।
उज्ञ जों नाइट केम्पिं खालामहैनो नागिरदों खनसे। सलपारायाव।
नाइट केम्पिं खालामनो मोनो बेहाय।
मोनसे जों पारमिसन लानिसै पारमिस
औ।
पारमिसन एबा खालामसिगोन। खमिथिनाव।
सोरनाव लानांगौ बे फारमिसनखौ
मा होनदों?
बे पारमिसनखौ सोरनाव लाद
बुजियाखै।
बेयाव नाइट स्टे खालामनो थाखाय पारमिसनखौ सोरनाव लांनांगौ होनदों।
ए जोंथ पारमिसनखौ ओरैनो नस सोरबा जेनेबा मोनसे बे पिकनिक स्पटनि मोनसे कमिटि थायोना। बे कमिटियावनो जों पारमिसन लाग्रोनायनो नागिरदों, होगोना होआबा बिसोरो बिसोर मा बुङो।
ओरैनो ए माबायाव बेयाव पिकनिक जानो थांबाथाय इन्ट्रि फिसफोर लायो नामा?
मा होनदों?
बेयाव पिकनिक जानो थाङोबाथाय एन्ट्रि फिसफोर लायो।
औ औ एन्ट्रि फिस लायो बेयाव।
ओह बेसेबां बेसे बेसेबांसो लायो?
जोंथ' दाख्लि कारजों थांदोंमोनलै कारजों थांनायाव ओ टु हान्द्रेद लादों काराव। ओमफ्राय बाइकआव हानद्रेदफोर लागोनदां औ हानद्रेदफोरसो लागोनदां बाइकआव।
बासफोरबाथाय गोबां मोनो खोमा ने?
औ बासबाथाय एसे गोबां लागोनदां बासफोरबाथाय बिदिनो थ्रि हानद्रेद फर हानद्रेदसो लागोनदां। उम। प्लेनिं खालामदों नामा नोंथाङा फैनायनि।
ओरैनोथ रायज्लायदोंमोन लोगोफोरजों। मा जायो।
अह। फैदो बेरायफैदो।
बोथोरफ्राबो थिग थाबाय थायाना देट लानायनि टाइमाव अखा हाना होयो। अखा हाबा आरो थांनो प्रब्लेम जायो नालाय।
उम नोंथांमोननि खिजा बेफोरबायसा बेरायग्रा जायगा दंना गैया दा सरलफारा बायसा।
दङ जोंनियाव बे दारागाव दं चकि दं।
ओ खोनादोंलै दा ओमफाय जों गारागावआव सक बेयावसो थांफेराखै।
सखियाबो मोजाङानो बिदिनो बेबो भुटाननिफ्राय दै बो हैैबोयो आरो। थाखाय मोजां बेहाय बांसिन बिफां साया दंलाबायो बिफां सिं बै बिफां सिं बे साहायाव
मा द्रिसथिक गोलैयो बे?
बे बाक्सायावनो गोलैयो।
आतसा बाक्सायाव गोलैयो होनबा। बेरायहैनांगोन।
जोबोर मोजां आरो सानसे दुगैनो हायो।
उम उम उम उम मोजां आरो ना जा
दारागावावबो बिदिनो दारागावाबो एखेयानो नाथाय बेहाय बांद्राय साहा मोना आरो।
उम उम उम उम खनसे दारागावआव बेरायहैनायाव आं दैया बारा मोजां फैयाखैमोनलै बेदिनखालि गुबुंले
माने जों हाजोआव अखा हाब्लाथाय दैया गुबुंंले जाबोयो। हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय नालाय हाजो गुगानायफोरा लेथ्रा जायो आरो दैया गुबुंले जायो आरो बेखायनो।
उम
बेंखायनो अखा हायै टाइमावसो थांनांगौ आरो थांनोबा
उम सान्दुं गोसा दुंनाय नायनानै
औ होनबासो दैयाबो मोजां फैयो। माबा बे गुबुंले जाबाय थायो औ। अखा हाबाथाय
औ
मेरला दखानफोरबो दं आरो ओजोंनो लाङाबाबो ओजोंनो बायनानै जानो हायो आरो
माखौ होनदों माखौ
बेदिनो बेदर माबा माबि सावनाय एवनाय दखानफोर दंलाबायो आरो। दे
औ
खायाबो जों बायनानै जाहै नां बेराय
उ दामफोरासो बेसेबां बेसेबां लायोबा
दामाथ बिदिनो बांद्राय जानाय नङा एसे मिडियामानो जागोन बेखौबो दखान होननायनि खरसाबोथ' थिखोखानांगोन नालाय
औ उम
बाखि खबरफोरा मोजां ना
औ खबरा मोजां नोंथां बेरायनो फै जोंनि खैजा सरलपारा खैजा
थांगोन थांगोन थांथारनो सानदों र' एबारनो
औ ओरैनो नोंथाङा माबायाव दिरबिलहोनायाव थांफेरगोना थांफेराखै नोंथाङालाय?
दिरबिलावबो थांफेराखै खोनादोंसो
आ
बेबो कक्राझारावनो जायो नामाथाय
औ कक्राझारावनो बेबो
ए माबे साइथजों जायो बेलाय
बे कक्राझार थाउननिफ्राय एसे खोला-खोलाखैजा थांनांगौ खोला सानजा साइद एरैहाय बावखुंग्रि बारनानै
बिसिबां किलमिटारो जायो ककराजार थावननिफ्राय
एसे गोजान जा टुइन्टि किलमिटार्स जागोनदां
औ
औ
बेबोथ पिकनिक स्पटआनो नामा?
औ पिकनिक स्प'थदानो बेबो बो दं बेरायनो हायो
थांनांगोन र खेबसे नो बेरायजोबबो खानांगोन थांनाय जायोबा
औ गोलोम बोथोराव गरम सान्दुं सान्दुं बाथाय ओरैनो बेरायहैनो मोजां जायो बावखुंग्रिफोराव बावखुंग्रि हाजो होननायखौथ मिथिखागौ दां
औ मिथिगौ मिथिनायालाय
बैसागु आव फेस्टिभेल जायोना बेयाव ओ
नुलाबाय थायो रा। थांलाबायनायखौ।
ओ जों गेजेर गेजेर बे बावखुंग्रि हाजोआव स'से गाखोनानै दुगैहैलाबायो। दै बाज वाटारफल अलैनि फिसा दं दुगै जायो।
बेयावबो दुगैजानाय जायगा दं आरोना होमबा
औ एसे बिथोरावसो दं बे
थान्दा मोजां दैफैयो।
बेजोंथ' आरो हाजो जायगाया जाबाय नालाय बावखुंग्रि साइदजोंथ' गुसु जाबाय थायोदां।
औ औ गुसु मोजां मोजां बेरायनो।
बांन्द्राय गरमथ' जाया।
चहुं बारा गरम जाया लामायाबो मोजां थांनो।
मोजां जाजोब्बाय दा लामाफ्रा।
मोजां जाजोब्बाय लामाफ्रा।
बे थावननिफाय बेसेबां गोजान जायो बावखुंग्रिालाय।
इ बावखुंग्रिया बारा किल' मिटारसोआव जागोनदां। गेजेर गेजेर बेरायहैयो जों ग'रम बोथोराव दाबाय साबा।
बेलासि समाव नामा ना सानजोफुआव?
बेयाव बेलासियाव। फै बावखुंग्रियाव बेरायनो बैसागोआव।
जागोन दे जागोन।
हाजो हाजो गाखोनो।
औ जागोन दे
खेला जाबावसो फेस्टिभेलाव हाजो गाखोनानै जायो। थाब फास्ट मोनो फास्ट प्राइज मोनो फास्ट सेकेन्ड दं।
दे होमबालाय। दाथ' दोनथ' निसै दिनै
दे होमबा नोंथां दे दे